औ खोनादोंना खोनादोंना नोंथां?
ओ खोनादों
नोंथाङा फ्रि नामा?
अ औ दायो फ्रि ओं
औ बिदिब्ला नोंथांजों मोनसे आयदा लानानै सावरायनो थाखाय नोंथांखौ कल खालामनाय जादोंमोन होमबा आयदाखौ आवरायसै नङा होमबा नोंथां?
अ जायो सा आवराय जायो दे
दा आं माने आबहावा जोंनि आबहावानि सायाव लानानै आबहावा गेब्रेंनाय बेनि सायाव नोंथाङा आंनो एसे गुवारै बेखेवना होनो हागोन नामा दानि आबहावा गेब्रोंनायनि सायाव माखासे जाहोनफोरखौ मानि थाखाय गेब्रेङो बा आबहावा गेब्रेंनानै मा मुलाम्फा दं बा मा लस दङ बेनि सायाव एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा?
अ हागोन दे मानो हाया जानो ओ होमबा जागायसै ओ ओरैनो आबहावा गब्रेंनायाथ जों मिथिखागौ बयबो आथिखालावबे जोबोद आबहावा गब्रेंनायनि जाहोनाव बिराद जु ग-गरम जागासिनो दङ ओ दा आं सानो बे ओ ओरैनो आबहावा गुबुं नायनि गुबै मेन जाहोनानो जादों ओ सुबुं अनजिमा बांनाय ओ सु-सुबुं अनजिमा बांनायनि जाहोनावनोथ' जोंनि दिनै फुरा मु-मुलुगानो ओ गोबां बायदिसिना ओ खै फोद गोनां थासारिफोरजों ओ मोगा मोगि जानांगासिनो दङ ओ फासावनो ओ सु सुबुं अनजिमा बांनायनि जे बांनायनि जाहोनावनो बिसिनि गोनांथियाबो बांदों। जायनि जाहोनाव बिसिनि गोनांथिखौ सुफुंनो थाखाय गोबां गिदिर गिदिर ओ‌ इन्डास्ट्रि बायदिसिना गायसननानै बे बेनिफ्राय दिहुन्नाय ओ बेनिफ्राय प्रडाक्ट दिहुननो थाखाय जेन ओ बायदि मैया जेन खहा जायो बिसोरो सु सुंग्रा बेखौ बिनि फारसे नोजोर होआलासेनो बेनिफ्राय बेनिफ्राय ओंखारनाय जा ओ बिस गोनां माखासे गेसफोर खुन्दैफोर बिसोरो मिथिंगायाव थानाय ओ बिसोर मिथिंगानि एबा ओ बाबा बे बारफोरजों माबानानै ओ गलायनानै गोबां बायदिसिना सुबुंफोरनि जिउआव खहा खालामो। लोगोसे बेजों लोगोसेनो बो बोथोरनिबो गो गोबां खहा जायो ओ खायसे जायगायाव औ ओ अबबा अखा हाया खायसे जायगायाव बिदिनो खरान सोमजियो। गो गोबां जायगायाव बिदिनो ओ बायदि मैया थासारिया सोमजियो आफावा गुबुंनायनि जाहोनाव ओ ज' अनेक मोनसेया जादों ओ मिथिंगायारि जाब्रथायनि जाहोनावबो आबहावाया गुबुङो स ओ बुंनो थाङोब्ला जों अरगें हाजो बेरफ्रुनाय बेखौथ' मिथिखायो अ अरगें हाजोआ मोनसे मिथिंगायारि जाब्रथाय जेराव गोबां गोबां बिस गोनां लाभा आरो उखुन्दैफ्रा ओ ओंखारनानै जेनेबा गोजौ फारसे थांनानै गोजौआव गोबां जों जोमैखौ जो जोमैजों लोगो नांना गोबां बिस गोनां ओ अखा सोमजियो जाय जोंनि थाखाय बे जोबोद गिथावना बिनि अनगायैबो सुबुंफोरा ओ सुबुं अनजिमा बांनायाव जेखो सुबुंफोरा थानाय जायगाथ' नांगौ थानाय जायगाखौ थानाय जायगानि थाखायनो सुबुंफ्रा गोबां हाग्रा बं संग्रा आरि जा एवस्रांदों बेयाव गावसिनि न' बिल्डिं बायदिसिना न आरि गोबां थाग्रा जायगाफोर लुदों बे थाग्रा जायगा लुनायावनोथ' गोबां माखासे ओ बिदिनो बेसेन गोसा बिफां लाइफांफोर जाय जोंनो अक्सिजेननिफ्राय लानानै गोबां माखासे माखासे ओ मा होनो ओ फिथाइ सामथाइ बन सायहाग गोबां माखासे सुबिदाफोरखौ होयो जों बेखौ फ्रायनो मोना जालांदों स बिनि अनगायैबो जोङो ओ मिथिंगानिफ्राय जा जा सो सम्पद मोनो बेखौबो स फ्राय जों मोना जालांदों ओ मानोना सुबुङा बेखौ गावसोरनो खालाम लादों स बेनिखायनो आं सानो दि आब हावा गुबुंनायनि गुबै जाहोना सुबुं अनजिमा बांनाय ओ आरो नैथिया जादों मिथिंगायारि माखासे मिथिंगायारि जाब्रबथाय फारसेथिं ओ मा होनो औ ओरैनो गोबां माखासे जाहोनफोरबो दंबावो जाय जेरै ओ हाजो हालानि बिफां लाइफां दाननायनि जाहोनाव हाजो हालानि हिया जोबोद माने गुरै जानायनि जाहोनाव एसे अखा हाबानि गिसि गानानै गोबां सोरनिबा न'आव गोग्लैसिननाय सोरनिबा ओ लामा थाबायनाय गोल्लैसिननाय सोरनिबा जिउ खहा खालामनाय गोबां सुबुंफोरा बिदिनो हो ओ माने गाज्रि थासारिजों मो मोगा मोगि जानांगासिनो दङ आरो बिनि जाहोनावनो दै बाना माने माबा मोनसे जोबोद गिदिर आबहावा गुबुंनाय दैबाना जानायनि जाहोनावबो गोबां गोबां माखासे ओ सुबुंफोरनि न' बांजों लोगोसे जिब जुनार आबाद दावमा दावउ सा गोबां खहा जायो ओ जाज ओ जायनि जाहोनाव बे दैबाना जों जा बुखार जानाय ओ जि ओ जिउसाफोर बिसोरो ओ-ओरैनो सेवनानै मिथिंगाया मिथिंगाजो ओं ओ ओंओ मि-मिथिंगानि बारजों ओ लोगोआव थाफानाय बाकिजा थांनानै दंङ बि-बिसनावबो गोबां मोन-माने बिसनाव गोबां ओ बिसनि देहायाव हा-हाबलांनाय गोबां बायदिसिना ओ बेमार आजार सोमजिहोयो स बेनि थाखायनो ओ दो-दैबानाया जानाया मोनसे जोबोद जोबोद गिथावना जों सुबुं माहारिनि थाखाय हाय ओ स आं बेनोसै आंनि बुंनाया ओ आफाखौ बुंनायनि बागै स' नों थांआ बिनि बागै ए आंनो एसे बुंफिना होनाय जे-जेन नों माबायदि सानो जे
औ हागोन नोंथां ओम ओरैनोथ' आबुहाआव गुबुंनाय होनोब्ला गोबां माखासे जाहोन दं बे जाहोनफोरखौ जों गासै नों आं सुबुं माहारियानो मावनानो लानो बा खालाम ना नै लानो ओरैनोथ आबुबो बुंनेया सुबुंफोरनि खामानि नंङाब्ला जोंहा आबहुबो गुबुंनाया जानाङानो जागौ दा सुबुंफोरा जि खामानि मावो बैफोरनिनो जोंनि आबुहुवाया गुबुंले जायो ओरैनो बुंओ थाङोब्ला जोंहा गिबियाव दङो मथर गारि बायदि दिहुननाय बिनि सायावबो जों गोबां आबुवा गुबुं होनायखौ जों नुहुरो। गोदोनि सुबुंफोरा गारि मथर सालेयामोन दा बेयाव जोंहा माखासे आबहुवा गुबुंनायफोरखौ जों नुनोबो मोनामोन ओआ दा जे गारि दिहुननाय गारिखौ सालायनो जोंहा पेट्रल नांगौ गोनां जायो दिडिजेल दा बैफोर पेट्रल डिजेलनि खामनानै जेबारिनिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दै बैफोर उखोनन्दैआ जोंनि आब'हुवानि बारजों गोरोब फायो। आरो गोरोबनानै अक्सिजेनजों जे जों हां लायो बिफां लाइफाङा होनाय जि बार बे बारजों गारिनि उखुदै बा माबा मोनसे खामनाय उखुन्दै फोरनि गोरोबना थानानै जोंनि हां लानायजों सरजाबफायो आरो बेयाव जोंहा माखासे बेराम आजारजोंबो जोङो बुगिनो गोनां जायो बेफोर मोनसे गाहाय जेंना दा बैफोरनिफ्राय जोङो रैखा मोननो थाखाय जों माखासे मोजां जि आयदा बेफोरखौ लानानै नै दा जों नुनो मोनदों एफा एनै बेफोरखौ होबथानो थाखाय एसे जि बिगियानारि आदब खायदा बाहायनानै जोहा इलेक्ट्रिक जि गारि मथर बेटारिनि दिहुनदों बैफोर जोंनि थाखाय एसे साबजाथाव जानानै फैदों। आरोबाव जोंहा दङ मोनसे बुहुमारि बिदुं दुंनाय जेंना बेबो मोनसे जोंनि आबहावानि गिदिर गुबुंले जानाय बा खैफोद बे जा जाहोना जोंनि सुबुं माहारिनि जि खामानि। बिफां लाइफां दानफायनाय बिफां लाइफांखौ गायनो नागारै दानि सुबुंफोरा बांसिन दानफायनायखौसो जों नुनो मोनो गावनि नांगौनि थाखाय। न' बां लुनायाव बाहायो माखासे खामानिफ्राव बायदिसिना खामानिफ्राव बाहायो। जों नुयो नाथाय बिफां लाइफांखौ जों गायनांगौसो। बेखौ सुबुंफोरा गायनाय जि हाबाफारि खौ दानि दिनावहाय बा जुननि बे दिनखौल' फालिनानै। नामनि आन्था फांफा फांनै दंफां गायो। नाथाय बिदिजों जोंनि आबहावाया सोमखोर समायना बा आबहावा गुबुंनायखौ जों होबथानो गोब्राब जागोन आंनि मोनदांथियाव बा आंनि साननायाव जि दंफांखौ जों सानफायाव फांफा गायोब्लाबो जोंनि आबहावाया निस्सय एसे मोजां जि सोमखोर समायना गोदोनि बायदि गाब जों लाबोफिननो हागोन आरो आबहावा गुबुंले जानायनिफ्राय जों मिथिंगाखौ बासायनानै लाखिनो हागोन आरो। बावैसो बुंदोंमोन जि गारि मथर। बेफोरनि जाउनाव जोंहा सोदोब गुबुंले जायो। सोदोब गुबुंले जानायनि जाउनाव जोंङो माखासे जोंहा खोनानाय साउन जि बां गुबुंले जानाय बेफोरनि सायावबो जोंहा खोमानि जि बेराम आजारफोर बेफोर सोमजिनो हमो। आरो दानि जुगावहाय जि गोदो जि कलकारखाना इन्डास्ट्रि बायदि आरि गैयामोन। ओ दानि जुगाव इ सुबुं माहारि इ सुबुं अनजिमा बांनायनि जाउनाव माखासे नांगौ बेसादफोरखौ दिहुननो थाखाय माखासे इन्डास्रि कलखारखाना बायदियारि
सोमजिबाय आरो बैफोरनिफ्राय माखासे गनाय जि उखुन्दै बे फोरबो गोबां आबहावानि गुबुंनायाव मदद खालामो। बेफोर जोंनि थाखाय गोबां गारजि आरो बैफोर कलकारखाना बायदि आरियाव बाहायनाय जि गारजि बेसाद लेथ्रा जाबोर जाथोर बैफोरखौ मोनसे गुबुन जायगायाव जि ज' गारहैनाय जायो। बै दाखोर दालानिफ्रायबो जोंहा माखासे गेसफोरा ओंखारनानै आबाहावायाव गोरोबफानानै जि जों हां लानाय बेवहाय माखासे गोबां बेराम आजार जानायाव जोंखौ माबा खालामो जे बेराम आजारनिफ्राय जों बारग'नो थाखाय बैफोरखौ होबथानाया जों बिराद गोनांथार दैमा-दैसाफ्राव बांसिन दानि सुबुंफोरखौबो नुयो प्लास्टिक बायदि आरिखौ बाहाय बाहायनानै गारनाय नाथाय बैफोर प्लास्टिक बायदिफोरखौ जों ज' दोनथुमनानै डास्टबिन बायदि आरि बाहायनानै जों सावोब्ला जोबोद गाहाम आरो सावनानै जि उखुन्दै ओंखारो बेबो मोनसे जोंनि थाखाय जेंना दा बुंबा खोथाया जोबनो था नोंथां बेनिखायनो दा समाबो जाबाय दा नोंथांजों दसे सम सावरायनो मोननानै गोजोननाय मोनबाय नोंथां होमबा दोनथ'नोसै नामा
ओ दे दे